हेल'!
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ आं दसे समनि थाखाय फ्रि माने।
औ औ दायो आं नोंथांजों रायलायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो।
औ आंथ' दसे समनि थाखाय फ्रि माने दसे समा गार्लाय जागोन आंजों दे
अ दायो टपिकानो जाहैबाय बिबार बागान खालामनायनि सोमोन्दै आरो
आतसा माने बिथाङा बुंदों जे जोंनि जायगायाव माने बिबार बागान बा जोङो बिबारफोरखौ समायना बोरै नुयो बेफोरनि सोमोन्दै आरो आंथ' माने एखौनो बुंगोन आरो ओ दा बिथाङा जि आंनो टपिक लाना फैदो बेनिसाव आं फंनैसो बुंनानै होनि
औ
जेनेबा जोंनाथ माने ओ फिथाइ एबा जोङो मा फिथाइ मोनगोन इनि सिगां जोंना बिबारा जाग्रोयो
औ
बिबारनिफ्रायसो जों फिथाइ मोनो
औ औ
जोंना माने जों फिथाइ मोनाबाबो जोंना बिबार जाय बिबार होनो जोङो बेखौ माने जों समायना बा रमायनानि थाखायहाय साजायनो एबा जोङो देखायनो थाखाय जों
एखौहाय लायो एबा जोङो एखौ दोनो बेनि थाखायनो जोंनो माने जोङो बिबारफोरखौ लायोबा माने जों बुहुद माने गावनि जायगाखौनो समाय ना एबा रमायना नुयो आरो माने जोङो न न गुदि गुदि जों दोनोबा एबा जोङो गायनानै दोनोबा जोंनि जोंनि न फोराबो माने समायना एबा रमायना नुयो आरो जों गायनांगौ
बिबारफोरखौ जोङो लानांगौ आरो माने बिबारल नङा जोङो दंफां बा जों फिथाइ सामथाय मानो बेनि सिगां फिथाइ सामथाइ मोनैनि सिगां जों फिथाइखौ सो मोनग्रोयो एबा फिथाइनिफ्राय जोङो बिबारनिफ्रायसो जोङो फिथाइखौ मोनो बिदिनो आरो माने जोङो बिबार होनोबा जोंना माने फिथाइबो मोनो ए बा जोंङो जि फुल बागै जोङो परिबार जों बिबार बागान गायनो सानो बेफोरनि थाखाय जोङो माने बिबारा जोंना मेद माने जों समायना रमायनाबो जों साजायनानै दोन नों हायो
औ
बिबारनि थाखाय जोङो फिथाइ सामथाइ मोनो
औ
आरो जों माने बिबार बागान बायोबा जों बायदि बायदि जों गायनांगौसो
दा बिबारल नोङा जों माने बेलेक बेलेग दंफां बा एबा जोङो फुल बागान बा जों खारलायनो सेस्था खालामनांगौ मानो होमबा जों
औ
जोङो माने बेनि थाखाय समायना रमायना जों गावनि जायगाखौ नुयो एबा जोङो माने जोङो हमनानै ला जोङो मोनसे जायगा जोङो पिकनिक स्पट बा जोङो माने मा होनो इखौहाय जों देखायनो थाखाय जोङो बिबार बा बिबार बागान जों गायनानै दोनोबा जों जोंनानो जोंनि थाखाय प्रफिट मानो होनबा जों गुबुन गुबुन मानसिफोरा जोंनि जायगाखौ नायनो फैयो एबा जों मान ओ बे जायगाया मान गोनां बा एसे सिनाय जानाय मोनो आरो। बेनि थाखाय माने जों बिबार बा जोङो बे बिबारखौ गायनांगौ बा फुल बागान जों खालायनांगौ बेनि थाखाय दा बिथाङा एसे बिबारनि सोमोन दै गाव नो गाव
औ नोंथांनि बुंनाय बायदिबाथ औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां। नोंथां बुंनायानो नोंथां बुंनायाबो जादों थिंगानो बिबार बार होनोब्लाथ' बिबाराथ' जोबोद नायनो समायना आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार थायो आरो बिनि गाबाबो जोबोद समायना समायना गुबुन गुबुन रोखोम नि गोजा गोथां गलाब बेफोरबायदिनो गासिनिबो ओ कालारनि गासै निबो गाबनि बिबार मोनजोबनो हायो आरो आरो बिबारनि समायानो आलादा खा मानो होनोब्ला जोङो न' एबा न'नि उसुंफ्राव बेफोरखौ बे बिबारखौ गायना दोननाय जायो आरो न' सो न' न'खौ समायहोनो थाखाय आरो बे बिबारखौ गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गु गुबुन न'आव बेलेग बेलेग रोखोमनि बिबार थायो नालाय बेफोर बायदिनिबो सोलायनो हायो आरो बिबारखौ मोजां मोजां बिबारखौ न'निफ्राय बिहैनानै बिसोरनि बिबारखौ जोंनि न'आव लाबोनानै गायफैनो हायो आरो बिबारखौ नि जोंनावथ' बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया बिबार गायनायनि होनबाबोथ' जों एसे एनै इदिनो गामियारि ओनसोल नालाय एसे एनै बिबारखौ गायनाय जायो आरो बिबारखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाग्रा एबा जाबोरफोरखौ बोस स्रांनानै हाखर हाखौ एसे जावग्लिनांगौ आरो दै एसे फिस्रोनांगौ आरो गिबियावनो आरो जोङो बिबार खौथ' सानथिं बाथिं गायजाया नालाय इदिनो मोनाब्लि एबा फुङाव गायनांगौ आरो बांसिनानो बेफोर बेबायदि सम लाना गायोब्लासो मानो होनब्ला बिबारा मोजाङै थाङो आरो बे बिबारखौ गायनानै एसे दै लुना हैनां दै लुना हैनांगौ आरो बिबारखौ फोथांनो थाखाय आरो जों बिबार गायनो थाखाय जोबोद थाल लानांगौ जायो बिबारखौ मानो होनोब्ला जोङो फुङाव खनसे दै लुनांगौ आरो बेलासियाव खनसे दै लुनांगौ मानो होनब्ला सान्दुंजों बिबारा लरहायलांगोन आरो एबा मोसौ एबा बोरमाफ्राबो जालाङो नालाय बिबारखौबो दं ओंखायनो जोबोद थाल लानांगौ आरो दाय जोंनि न'आवहाय बिबार नि मुंफ्रानो जाहैबाय बिदिनो दाउस्रि आथिंाबोथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि खालार थायो बिबारा जेरै गलाब गुफुर बेफोरबायद दिनो थायो आरो दाउस्रि आथिङावबो आरो गलाब बिबार गलाब बिबाराबोथ' मोननै गाबनि थायो गु माब गोजा आरो गलाबस्रो बिदिनो थायो आरो आरो जबा जबाफोराबथ' जोंनि गामियाव जोबोद दैदेन दङ न' न' गाैबो न'खरावनो जबायाइाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो गाबा गोज दा गुफुर बिदिनो थायो आरो गोबां बिबारनि नाम फिग' बिबुंनो हाजोबा आरो आं नोंथां आंबो मानो होनोब्ला गुबुं गु उन दोखोमनि मुंफोराबो आलादा आलादा थायो आरो जोङो बिबारखौ गायनो थाखायबो अनलाइन अर्डार खालाम हरनो हायो आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनि ह थाइ बाजारफ्राव फानफैयो आरो बेफोरनिफ्रायबो जोङो मोजां मोजां बिबारखौ लाब लाबोनानै नवाव गायफैनाय जायो आरो आरो खायसे बारखौ जोङो मोजाङै गायफैनो रोङैनि थाखाय बिबारा जाया आरो जोंनि न' एबा न'फ्रावहाय आरो बैबारखौ हायावबो गायनाय जायो आरो फटावबो गायनाय जायो आरो। समायहो थाखाय आरो बि बिबारफोरखौथ' हटेलफ्राव एबा न' गिदिर गिदिर न' बिल्दिंफ्राव जोङो गोबां साजायनाय दोननाय नुयो आरो। बिबारफोरखौ मानो होनोब्ला बिबारफोर थाब्लासो न'आ समायना जायो आरो लामानि थांलाय फैलाय मानसिफ्राबो नाहर-नाहरो आरो न'फ्रा आव बिबारा समायनाथार होननानै। बेफोरबायदिनि बिबारफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो। जोंनि जोंनि गामिफ्राव थ' बांद्राय बेफोरबायदिनो बिबारफोरखौ बागान खामना जाया गुबुन गुबुन जायग गाया बिबारफोरखौ जोबोद गायनाय जायो आरो खिरि खामद्रायो जेरै सान बिबार सान बिबारफोरखौथ' गुबुन गुबुन जायगायाव जोबोद गिदिर गिदिर जोबोद गुवार गुवार बागान खालामो बेफोरनिफ्राय जोङो बेफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बेरायहैनो थांब्ला एबा मबाइलफ्राव नुयो आरो। आबाद थि खालामनाय। जोंनि गामिफ्रावथ' बेफोरबायदि खेथि खालामनाय जाया बिबार
औ आं माने बिथांनि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो।
ओं।
जों माने फुल होबा जों बिबारनि सानिफ्राय माने मोनसे प्रदाक्ट मोनो जोरै होननो थांब्ला जों देलायनाय एबा जों साजायनाय बेफोरबायदि जों जेरै माने जोङो देलायनाय प्रडाक्ट बा जों जे जों देलि इउस खालायोना जों सानफ्रामबो इउस खालायो माने जों बेनि सायाव जेरै साबोन ला सिम फुला जों गावनि थोरसि ल'था समनाय बेफोराव माने जों बिबारनि सानिफ्राय जोङो मोनजेफ प्रनाक्ट बा बुस्थु इउस खालामलायो जों जेरै हमनाला बेनि बेनि सेन बा जों बेनि बेनिफायनो जों जि प्रडाक्ट बर'नो जों सानफ्रामबो इउस खालायो जेरै हमनानैला जोंना बिमा बा जोंना बिनानाव
औ।
ओ बिसोर माने जों हमनो ला बिसोर माने साबोन बा जों बिसोर सेम्पु पुयि इयो बा देलायनाय बेफोरनि सायाव इसोर माने गुबुन गुबुन प्रडाक्ट बाहायो एबा जोख सामथामबो इउस खालायो जों सानफ्राम इउस खालायो बिनि सायाव माने हो बिनानाव बा बिमाफोरा माने गोजोननाय मोनो मानो होमबा बिसार बेफोर बुस्थुआय बिसफानि सानिफ्राय जों गबार मानोबा जों बेफोनफाय बथोनो बा बिसिनिफ्राय जोंङो मोनो मोननो हायो बेनि थाखाय माने जोंना बिनानाव बा जोंनि बिमायाबो माने गोजोननाय दं मानो होनबा जों बे गुबुन गुबुन बिबारनिफ्राय जोंङो प्रडाक्ट मोनसे मोननो हायो जेरै सेम्पु साबोन बा जों गुबुन गुबुन माने जों गस्ला सुनाय बा जों लंपेन सुनाय बेयाव बाहायो
औ-औ-औ नंगौ नोंथां दां
बेनिसानैबो माने बेनि सानिफाय जों माने प्रडाट मोनसे बरननाय आरो जों बिबारल नंङा माने गुबुन गुबुन माने दंफां लाइफांनिफ्राय जों बरननो हायो
औ नोंगौ नोंथां
औ माने जों माने बेफोरखौ मोजांङै मोजां आथार लाना माजों मोजांङै मोजां बेफोरखौ खेथि खालायनो होनबा जों माने गोबां गायोबा जोंनि जोंनि थाखायनो मोजां मोने गोबां गायोबा जोंनोबो प्रदाक मोनसे बरननो हायो बा जों मोनसे बेफोरखौ फाननानै जों हरनो हायो बा रां रुफा मोननो हायो
औ
आं माने बेखौनो होननो सानो आरो बिथांनिसिम
औ
दायोथ' समाबो जाना फैबाय नोंथां
औ
औ
दाथ' होमबालाय दोनथनोसै नामा?
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां